हेलौ।
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनागासिनो।
औ बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांसिम।
औ दे।
ओ नोंथाङा जुदि आंनो सम होनो हागोन बा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ दे हागोन दे सावरायनो हागोन नोंथां। आयदाखौ दे बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायहरदो मा आयदानि सायाव सावरायनो।
अ आयदाया जाहै बाय ओ हान्थामेलानि सायाव गोदोनि हान्था मेला आरो आथिखालनि हान्था मेलायाव हान्था मेलानि सायाव रायलायगोन आरो नोंथां ।
औ दे सावरायजागोन दे । औ बिदिब्ला उम। दे दे बुंग्रोलाय नोंथाङा ।
औ हान्था मेला होननानै बुङोब्लाथ' जों मिन्थिखायो माने ओ थांलाय फैलायनि थाखाय सुजुग सुबिदा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे था जायगासिम थांनो थाखाय जोङो जाखिनि हान्था मेला थां लांलाय लाबोलाय बेफोरनो नङा होमबा नोंथां? औ माने गोदो गोदो गोदायनि समावहाय जोङो हान्था मेलानि माने जाखिनि सुबिदा बेफोरो जोंनिया मोजां नङामोन आरो । माने औ आथि खालि बाय दि गोबांथार गारि मथर साइकेल बेफोरो माने एबेलेबेल नङामोन । जायनि थाखाय जोङो जायनि थाखाय जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनांगौआ गु गोबां खस्थ'जों मोगा मोगि जानो गोनां जायोमोन आरो ।
औ नं
आरो फारसेथिं जोंनि लामास सामाफोराबो आथिखालनि बायदि फाखक्का नङामोन जायनि थाखाय एसे अखा हायोब्लानो माने गोबां हाब्रु हाला बेफोरबायदिमोन आरो आरो आथिखालनि बायदि माने ओ गो माने हाग्रा हाग्रा बंग्रा बेफोरनि गेजेरजों सौसिननानै फैनो गोनां जायोमोन आरो
औ बेथ' नंगौ ।
औ जुदि नोङो टाउन बा नोगोर मोखाङाव थांनो गोनां जायोब्ला जोङो गोबां माने ओ नोङो थाब मोनहैनांगौनि जायगायावहाय गोबां माने
औ गोबाव समनि गेजेरजोंसो मोनहैनो गोनां जायोमोन आरोना औ ।
जोंहा आथिखालनि बायदि गारि मथर गैयामोन । गाारि मथर आथ' गोजाननि ब्राथ्रा बाइ खेलानो गासैबो न'खरफोरावहाय गैयामोन । होननानै बुंनो हायो आरो औ बिनि थाखाय जों आरो ओ खौरां लाहरनो थाखायबो जोङो न'खर न'खर मबाइल मबाइल गैयामोन । जायनि थाखाय जोङो लाइजामनि गेजे जों फोरमायहरनांगौ जायोमोन । आरो बे लाइजामाबो स सौहैनो थाखाय माने
गोबाव सम गोबाव समनि गेजेरावसो मोनहैयोमोन आरो
बिनि खायनो माने खामानिफोरा जोंना सम मथे जायामोन आरो गोदो गोदायनि दिनावहाय नाथाय आथिखालाव गोबां सोलायनाय फैबाय नङा होमबा नों
औ औ नंगौ सोलायबोबाय औ
नोंथाङाबो एसे हान्थामेलानि बागै फोरमायनानै होदो
हान्था मेला होनोब्लाथ' आंबो बेखौनो बुजियो थांलाय फैलायनि राहा माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांलाय फैलाय खालामनो हानाय बा जगाजग लानो हानाय बे खौनो हान्थामेला होननानै मिथिनाय जायो
औ
गोदोनि हान्था मेला होनोब्ला आंबो बेखौनो बुंसै गोदोनि दिनावबा जों उन्दै उन्दै समाव हान्था मेलानि सुबिदाया गोबां जेंना गोनांमोनआरो माने जों उन्दै समाव स्कुलाव बा हाथायफ्राव थांनाय समाव जोंहा औ मा होनो लामा मोजां नङामोन हाब्रु दैब्रुजों बारसोमनानै थांनो गोनां जायोमोन आरो जाहाथ गारि मथरनिबो थ आंखाल खामोन बे समाव माने उम गारि मथरबो मोनामोन बिनि थाखायनो जोङो साइकेलबोथ गैखायामोनानो नालाय माने गोदोनि दिनाव जाहा माने गरिब सुबुंङा माने दंमोन आरो बै समाव दानि दिनावसो एसे माहाजोन जाबोनायखौ जों नुनो मोनसै आरो बेनिखायनो गोदो जाहा खस्थमोन आरो दा खस्थ माने जेंना गोनांमोन आरो ओमफाय दा बे जेंनाया इदिनो बोथोरजों लोगोसे जौगाबोबाय लामायाबो आरो गारि मथर बेफोरखौबो जों सुबुं माहारिया साननो हनो रोंनायजों लोगोसे जौगाबोनानै जोङो दायो नखर नखर जोङो बाइक बा साइकेलखौ बायनानै लानो हानाय जाबाय आरो दा साफ्रामबो सुबुंङा माने आं आन हान्थामेलानि जेंनाया गाज्रि जेंनाया दा जोबस्रांनाय लामायाव सौफैबाय आरोखि माने लामा सामायाबो आथिखालाव दा जोंङो बुं थांब्ला हाब्रु दैब्रु थोबसेबो लोगो मोनला जोङो दाबसे जायगायाव थांनोबा आरो गारि मथर गैयाब्लाबो जोङो गुबुननि गारिजों बा लाइन गारिजोंनो जों लांगोनायावनो ननिफ्राय ओंखारबानो गाखोनानै थांनो हानाय सुबिदाया सौफैबाय आरो दानि जुगाव सिनिओरो
बेबायदिब्ला ओ गोदो गोदाय हान्था मेलायाथ' गाज्रिमोन आथिखालाव ओ गुस्लायबोनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जादों नङा होमबा नों
औ औ औ मोजां जादों औ
थे गासैबो खामानिखौ जों मावनो हायो लोगोसे जोङो ओ बेवहाय जों बेफार फालांगि खालामनो थाखायबो आरो बेल' नङा खुल कलेज बेफोराव थांनो थाखायबो जोंहा गोबां सुबिदा जादों। माने जोङो उ ओ‌ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव थांनांगौ जायोब्लाबो खम समनि गेजेरावनो जों मोनहैनो हादों।
औ औ नंगौ नोंथां औ
गोदो गोदायनि समावहाय आंबो नुदों माने जोंनि न'आवहाय थेला बेफोरबायदि बाह थेला साइकेलफ्राबो खम नाथाय साइकेला दंबाबो गंस से गंनै गामिफोराव बेबायदिसो थायोमोन। नाथाय थेलाखौहाय जोङो गोबां बुसथुफोर माने बबेनिफ्रायबा बबे दाबसे जायगायाव लांनांगौ जायोब्ला थेलायाव बोनानै लाङोमोन आरो बेयाव बन बा बायदिसिनाफोरखौहाय रोगानायखौ जों नुनो मोनोमोन आर रो
औ थेला बा दिनो मोसौ गारिफोर गंफा गंनै नुनो मोन मोननाय जादोंमोन आरो बेखिनि
आथिखालाव थ थ' बेफोरखौ जों नुनोनो थांला। गासैनिबो न'ख खरावनो साइकेल साइकेलनि अनगायै गारि मथर बेफोरो जाजोब्बाय नङाना?
औ औ जाबाय औ नंगौ। माने गोबां गोजौआव सफैबाय आरो माने दा बुंनो थाङोब्लाना? गोदोनिफ्राय दा जुगा ओं माने सुबुं माहारियाबो रोंनायनि सायाव रोंबोबाय जौगाबोबाय दिनो लामा सामा हान्थामेलानि माबायाबो जेंनायाबो सुस्रांजाबोबाय माने जोङो गोजौ फारसे बा अख्रां फारसे सफैनाय बे बायदि बुंजायो आरो दा जों बुंनो थाङोब्ला‌।
औ नंगौ नंगौ।
उम आरो हान्था मेला बा लामा सामा मोजां नङाबाथ' जोङो फालांगि बेफार फालांगि खालामनायाबा बा जों खुब सम्भब। माने लामा मोजां नङाबा जोंहा लामा हान्थिनायाव जेंना नुजायो नङा होमबाना? आरो इदिनो बाजार बा हाथायाव बे बायलाय फानलाय खालामनो थाखायबो जोङो लामा बा हान्था मेलाया मोजां जानांगौ आरोना, अब्लासो दाबसे जायगानि फालांगिरिफ्रा गुबुन दाबसे जायगानि मुवा बेसादफोरखौ बायलाय फानलाय खालामनानै लांलाय लाबोलाय खालामनायाव सुबिदा जायो आरो।
औ नंगौ।
बिनिखायनो आंनि थाखायबा लामा सामाया मोजां जाथारनांगौ आरो अब्लासो
औ।
जोंनि जायगाया बा एरियाया जौगागोन बेखौ आं नुहरो आरो, आं सानो।
औ नंगौ।
उम आरो हान्थामेलानि सायाव नोंथांनिफ्रायबो माबाफोर सुबुरुन मोनगोन नामा? नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै हरबावोसो हायोब्ला।
बे जाखिनि नोंथाङा फोरमायलांदों बेनि गेजेरावनो आंनिफ्रायबो आं बुंनो सानो जे जोंनि हान्था मेला खालामनो थाखायथ' लामा सामाया मोजां आरो माने बेफार फालांगि खालामनो थाखायबो बबेबा दाबसे जायायाव थांनो थाखायबो जोंनो लामा सामाया मोजां जानांगोन। आरो खौरां दैथायहरनो थाखायबो जोंनिया आथिखालावहाय गोदोनि बायदि लाइजामनि अनगायै मबेल फननि गेजेरजों खम समनि गेजेरावनो जोङो फोरमायहरनो हायो। दाबसे जायगायाव जानाय जाथाइखौ ओ खम सम नि गेेजेरावनो जोङो मोननो हायो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
बेफोर बेफोर सुबिदाया फैनायनि थाखाय जों गोबां माने ओ जोंनि जोंनि माने जिउ खुंनायावहाय गोबां मदद जादों होननानै बुंनांगोन। गोन मानो होनना बुङोबा ओम, बेफोरनि बेफोर गैयाब्ला जोंहा दिनै जोङो गोबां माने ओ बेफोरबायदि जौगानो हानाय नङामोन गाहायावनो थाबाय थानांगौ मोन, माने जोङो दायो नोगोर नोगोर मोखांबो जाबोबाय बेनिखायनो गासैबो सोलायबोनो हमबाय। बेयो जोंनि थाखाय जबोर मोजां जादों।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्राय माखासे मिथियै हान्थामेलानि मिथियै खोथा मिथिनायनि थाखाय।
औ नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आं नोंथांजों बे आयदानि साव सावरायनानै माखासे मिथियैखौ आंनो फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय नोंथां।
औ दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ बिदिब्ला रायलायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै।
दे दे। दोनथ'नो हासिगोन दे।